नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
फै नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामबाय दं दायो।
ओ आंबो ओरैनो दंथयो नोंथां।
औ ओरैनो औ
औ जेब्ला होमबा ओ रोजा ओरैनो दंबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां
अ जा होमबा फिथानि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ दे नोंथां जागोन दे
औ दा फिथाखौ मा समाव बांसिन जानाय जायो मा मा रोखोम रोखोमनि फिथा दङ मा मा जों बानायो नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ फिथा फिथा होननानै बुंब्ला बिदिनो जाग्रा मुवा होननानै बुंनाय जायो आरोना फिथाखौ माने बिदिनो मागो समाव मागो दमासि समावहाय बे फिथाखौ बांसिन यै जानाय जायो होननानै मिथिदों आरो बिदिनो फिथाया माने गोबां रोखोमनि थायो जेरै फिथा लावदुम बिदिनो लारु फिथा होनो जेखौ जायो आरो थावनि फिथाबो दङ जेरै गोबां रोखोमनि आरो इदिनो एनथाबफोर बेखौबो फिथायाव होनाय जायो आरो। बेयो माने बांसिनानो माइरं माइरंजों जायोना नङा होमबा नोंथां औ माइरंजोंनो माने माइरंखौ देनानै बेखौ मा होनो इखौ उवालाव देनानै माने बेखौ माने उवालाव देनानैबो बानायनाय जायो बा माइरंखौ बिदिनो मिक्सार मिचिनफ्राव माबानानैबो बानायनाय जायो आरो बिदिनो फिथाखौ जोङो मा होनो दखान बा ओ इदिनो दखान बा न'फोराव बानायनानै दखानावबा फाननानै माने रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो न'आवबाथ' ओ न'खरनिजों ज' जालायनो जालायो आरोना नोंथां अब्ला नोंथांनि मोनदांथि नियाव माने फिथाखौ नोंथांमोनथिं माने माबायदि रोखोमै बानायनाय जायो बा मानो बानायनाय जायो मा समाव बानायो। बेखौ एसे फोरमायदो दे नोंथां।
औ ओ मागो फिथाखौहाय जोंहा बांसिनै मागो दमासि समाव जानाय जायो। जायो ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मागो दमासिब्ला ओ जोंहा माइ गायखांनायनि समाव ओम माइ गाखांनानै माइ गाय खांनायनि समाव जोंहा फिथाफोरखौ जानाय जायो मागो दमासि समाव ओ जोंहा फिथाया गोबां रोखोमनि दोङो लावदुम फिथा एन्थाब फिथा जोंखै सिथाव जाय जोंआ लाव मा एन्था फिथा होननानै बुङो थावजों थांनायखौ जहा थाव फि था होनना बुङो बिदिनो जोंनिथिं आरो खला सफ्रि होननानै बुङो जा खला साफ्रि फिथा दङ ज जोंहा फिथाफोरखौहाय ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो जों माइब्रा माइरं जोसा माइरं आरो न'आव जाय माइरंखौ जायो जेनेबा नों न'खराव जाय माइरंखौ जायो बे माइरंनिफ्रायबो जाफि फिथाखौ बानायनाय जायो जा लावदु लावदुम फिथाखौ बांसिनै जोंहा माबा ओ जोसा माइरं औ जोसा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो जोंहा ला फिथाखौहाय बांसिनै ओ लावदुम फिथाइ लावदुम फिथाखौ जोसा माइरंजों बानायोब्ला बांसिन मोदोमो गोथावसिन मोनजायो होननानै बुङो आमफ्राय थाव माबाखौ एन्था फिथाखौ जहा माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो थाव फिथाखौहाय मा-माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो। जोहा माइरंखौहाय ए लावदुम फिथाखौ बानायनो थाखाय जहा माइरंखौ माइब्रा ओ जोसा माइरंखौ फार्स्टआवनो सोमग्रोनानै दोनो सोमग्रोना दोननानै सोमग्रोना दोननानै दसे समनि बा ओ फुङाव सोमनानै जोहा मोना मोना दे दोनबाथाय फुङाव सोमनानै दोनो सोमना दोन सो सोमना सोमना दोननानै जोहा जोंनिथिं बांसिन उवालखौ बाहाया जोंना दिंखियावनो देयो। ओ दिंखि ओ माइरंखौ साफा सुनानै दैयाव सुनानै लाग्रोबाय लाग्रोनानै दै सरहोननो थाखाय एसे दोनो फिथाखौ मा-माइरंखौहाय फिथाखौ देनो जासान्दि। दै सर'बा माने सिथाबा मोजां जायो होननानै बुङो। अम दिं खियाव जोंहा दिंखियाव देयो। ओ दिंखियाव मोजाङै देनानै सालिनानै दोनो सालिनानै उनावहाय फिन बा फिथाखौहाय लावदुम फिथाखौ ओ सिबिंजों नङाबा नालेंखरजों जानाय जायो। नालेखरना गोथावसिन जायो बेनिखायनो बांसिन नालेंखरजों जायो। ओ नालेंखर ओ लावदुम फिथाखौ बानायनो थाखाय जाहा ओ अन गुन्दैयावहाय दै एसे एसे लगायनानै लायो । जाहाथे ओ फिथाइआ मोजाङै जायो बे दै एसे एसे सारस्रोनानै एसे नानानै लायो आरो दै बांद्राय होआ एसे एसे सारो । ओमफ्राय जोंहा सान्द्रि दङ सान्द्रि गुदुं गुदुं गुदुं गिदिर गिदिर सान्द्रि दङना? एसे मोजां सालिनानै नाग्रोनानै लायो । बिनि उनाव जा ओ फिथाखौ फिथाखौ बानायनो थाखाय ओ थोब ओ मा होनो गारहा जोंनिथिं जिदौ होननानै बुङो गारहाखौ। बेयाव जोंना ओ माबानि मा होनो ओ काहानि जा काहानि ओ लथा थायो जे काहानि लथायाव बांसिन मोजांसिन जायो होननानै काहानि बे लथाखौहाय अरावबा अरदाबावहाय फुदुं दै फुदुंनानै दोनो दै फुदुंनानै बे ओ मायं माइरं अन गुन्दैखौहाय बेयाव दाखो दाखो माने अन गुन्दैखौ होलाय नारेंखलखौ होलाय होनानैहाय फिथाखौ बानायो आरो। खोबनानै होयो । जिजों बिनि उनावहाय दै गुदुं बे जेनेबा गारहायाव जा दै गुदुं जादों नालाय बेनि मोखाङावहाय फिथाखौ होयो । फिथाखौ होनानै ओ दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनो । खोबना दोननानै उनावहाय ओ जिखौ बोखारनानै होयो आरो फिथाइया जाहाथे मोजाङै मोनो । दसे सम दोननानै बिनि उनाव फिथाइखौ खाङो। खांनानै ओ खाङो आरो मोनबा थाय जानो ओमफ्राय जानो एसे सेरनानै नायो एसे गुरै गुरै जायो मोननाय जाबाथाय। ओ जानाय जाबाथाय जोंहा खाङो आरो। खांनानै बिनि उनाव जानो जायो ओमफ्राय ओ जाहा लावदुम फिथाखौहाय न'आव जानायजों लोगोसे दाना ओइ बाजार ग'लाफोरावहाय फाननायखौ नुनो मोनो जेब्ला गोजां बोथोर जायो । अब्ला न'आवथ' सावबाय थानो बांद्राय सम मोना नालाय। बेनिखायनो जेब्ला द'खानफोरावहाय फानो अब्ला लानानै फैयो जायो । आरो लोगोसे जा ओ माबाखौहाय ओ एन्थाब फिथावखौहाय माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो । बेखौबो ओ लावदुम फिथाखौ जेरैबायदि माइरंखौ सोमनानै देनानै लाग्रोयो बेबायदिनो बानायो ओ नारेंखलफोरजोंबो। गोथावसिन जायो होननानै बुङो । आरो जोंनिथिंहाय खला साफ्रि फिथाखौ जा माइब्रा माथा नांलाया न'आव जा माइरंखौ जा न'आव जा माइरंखौ जायो बेजोंनो जा हा बानायो अन गुन्दै देन्नानै लायो बेखौबो लायो दिखांनायनि उनावहाय माबायावहाय दै एसे अनगुन्दैखौ दै एसे लागायनानै संख्रि सोरबा सोरबा हालदै होनानै थाव एसे होनानैहाय लगायनानै लाग्रोयो लगाय लानानैहाय लगायना लानानै ओमफ्राय उनावहाय ओ सारायावहाय जेनेबा सारायाव थाव एसे होनानै बेखौहाय होयो आरो। होननानै दसे खोबनानै दोनो जाहाथे एसे थावा मोजाङै नाङो एसे गोरा
औ औ
माने बेखौ सावनो थाखाय बारा थाब जायो बेखायनो बेखौ सावनानै जानो हायो आरो बिदिनो
आरोबाव बिदिनो फिथाखौ माने ओ सुबुंफोरा माने बिदिनो माबाफोराव रां आरजिनो थाखाय माने गलाफोराव माने मा मा रोखोमै सावो बा माबादि रां आरजिनो हायो जेनेबा फिथाफोर सावनानै एसे फोरमायनो हाबावगौ ना बेखौ
अ जोंनाथ' जे फिथाखौ ओ जेनेबा गोरान गोरान दोनबा मोजांसिन जायो नालाय बेखौ बेहाय न'आवनो सावनानै नालेंखरजों होनानै नालेंखल होनायखौ बयबो मोजां मोनो नालाय नालेंखर रुनानै सावनानै पेकिं खालामनानै गोजो बेलेग दखान बा गला फोराव हैनायखौ फाननो थाखाय न'आव सावनानै फाननाय थाखाय हैनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो
औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों नोंथां अब्ला नोंथाङाबो माबा मोनथिबावनो लुबै बावदों नामा आंनिफ्राय बेनि सोमोन्दै
अ जोंना नोंथाङा जेनेबा गोदोनि दिनाव जोंना उवाल फोरजों बांसिन देयोमोन नोंथाङा नैबे उवाल उवाल दिंखिखौ बाहायालासेनो बेलेग मेसिनफोर बाहायनायखौ नुनो मोन्दों नामा
औ माने गोदो समावथ' बिदिनो गोबां माने गोदो बा बिदिनो आगजुफोर गोदान गोदान आगजुफोर बाहाया नालाय बिदिनो उवालफोरजोंनो देयोमोन बा माबाजों बानाय नाथाय दानियाव मा मा होनदों माने बिदिनो गोदान गोदान आगजुफोर ओंखारबाय आरोना जेनेबा मिक्सार मिसिन होनो बे खौ माने कारेन्टनि गेजेरजों मोब्लिबनि गेजेरजों माने बियो दसेनो माने बेखौ ओ जेनेबा माइरंखौ माने मिक्सार मि सिनाव होयोब्ला माने दसेनो माने बियो गिब्रु जोबो आरो ना माने बिदिनो से मिनिट बा थामजि सेकेण्डफोराव माने बि मिसिन सिङाव होयोब्ला माने बियो दसेनो जायो होननानै मिथिदों आरो गोदोनि समाव नाथाय माने बेफोरखौ माने उलाव उलजों देयोब्ला समबो लायोमोन नङा होमबा नों थां नाथाय आथिखालाव बिदिनो मिक्चार मेसिन बायदि बाहायनायनि थाखाय माने गोरलै जाबाय आरो बिदिनो बुरजा बुरजा सौनांगौ
औ
माइरंखौ माने बुरजा फिथा देनो थाखाय माने गोबाव सम लायोमोन ना गोदोनि समाव। उवालफोरजों देयोब्ला नाथाय माने आथिखालाव माने मिलफोरबो ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जों माहोनो बिखौ मानि मिलफोराव सौनानि गेजेरजों मानि बिखौ थाब जानानै माने थाबैनो माने मावनो हायैबाय आरोना। दानि जुगाव बिदि जाहैबाय आरोना नोंथां औ।
दे होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ दे होमबा नों
औ औ नोंथां दे। नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोननानै